ओ औ औ खोनादों नोंथां
गोजोन सानजुफु नोंथां
गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिमबो नोंथाङा ओरैनो मानि थाखाय रायजलायनो होननानै कल खालामदोंमोन?
अ नोंथां जोंहा दे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय दं बेफोरनि सायावनो जेनेबा नोंथाङा माबाफोर
औ औ रोंनायाथ रोंगौ नोंथां जेनेबा फोरमायलांसै आङो माखासे मोनथि मोननैसोखौ खोनथानोसै ओमफ्राय नोंथाङा मोननैसोखौ खोन्थाबानो जाबायना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे
औ औ जेनेबा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ गोबाङानो दं होननानै जों मिथिखायो जों बर'फोरा माखासे जोंनि जोंनि हारिनि एबा जोंनि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरबायदि दामनाय देनाय दं आरो बेफोरबायदिनो जोंहाबो माने गुबुन हारियाबो थायो खिन्थु जों हारियाबो दं आरोना बेफोर बेनि थाखायनो जोङो बे बर'नि जोंनि जानो जानाय दोरोङारिनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो फोरमायनो सानदों बेनो जाबाय आङो गिबियावनो मा नारजि नार्जि अमा एबा ओ माबा मोनसेनि सोमोन्दै खोनसानोसै आं जेनेबा अनला दाउ एबा स' साम' साम' सबाय बेफोरबायदि दं आरोना जेरै नाफामफोर बेफोरनि सोमोन्दै फोरमाय दे आं मोननै फोरमायनोसै नोंथां मोननै फोरमायबनाय जाबाय जेनेबा आङो गिबियावनो मा होनदों अनलाजों दाउजोंखौ आङो फोरमायग्रसै जेनेबा जोङो अनलाजों दाउजों जानो थाखाय जोङो मा खालामगोनां जाबाय गिबियाव जोङो अनलाखौ जोङो ओ माइरं लानानै ओ मारै खालामनांगौ जोङो दसे सम सोमनांगौ आरो ना जेनेबा जों थामजि मिनिटखौ होस जों सोंबाय जों सोमानायनि उनाव दसे बेनिफ्राय बोखांनानै जोङो सान्दुङाव दसे लामस्रोनांगौ जायो बे लामस्रोनायनि जाहोनानो जाहैबाय मानि ओ देनायाव दुफुु दुफुु मोजां गेब्लेजोबो आरो ना जेनेबा जोङो दैजों बै बिदि एबा जोङो बे मा होनो लाथा लाथा गेब्लि मोजां थाब गेब्लेनाय नङा आरो गेब्लेनाया गेब्लेगोन थ' थाब गेब्लेनाय नङा आरो ना बेनि थाखायनो जोङो माने एसे फोरानस्रोनानै सान्दुंआव दोनस्रनानै जोङो बेखौ जों देनानै जोङो जानो हायो जेरै जोङो अन गुन्दै गाहेनजोंबो जों देनो हायो एबा उवाल जों दाथ दा गोनोखोआरि मुगानि जेरै दङ जोङो मेसिनजों माबानाय मेचिन न' न'आव थासै आजिखालि जेरै मेचिन जेरै जों बुंनो हागोन ग्रेन्दडार ग्रन्न्दार मेसिनजोंबो जोङो अनग्लिनानै जोङो अन गुन्दै खालामनो हायो आरो ना जेनेबा जोङो जोङो अन गुन्दैखौबो खालामगोरोबबाय ओमफ्राय जोङो मा खालामग्रोनांगौ दानियानोङो दाउ दाउ लकेलजों जागोन नालाय नोङो न'निफोर न'आव दाउ दं थायोबा जोङो नाव दाउखौ सिथारबाय आरामनो मोजां सिथारनानै मा खालामनांगौ जायो जोङो गिबियावनो जेनेबा सारैखौ फुदुंबाय बिनि उनाव ओम सामब्राम सामब्राम गुफुर बानलु हाइ जें बेफोरबायदि होनांगौ आरो सिमपलै संनांगौ जों अनला ओंख्रि सङोबा जोंनि आ हाथाइनि मोननाय जानला मोनला मस्ला मस्लि बेफोरखौ होनो नङा ओ जोङो सिमपेलैनो संनानै बेजों जानांगौ जेरै जोंहानो दंजोबखायो जोंहा मिथिंगाजोंनो मोनखानाय जेरै जोंहा सामब्राम दं हाइजें दङ।
आरो सामब्राम गुफुर दङ बेफोरबायदियनो जायो आरो ना गरमुरुस दङ बेफोरखौ होबानो जोङो जाखायो आरो‌। जोङो मोजांनो थावजों गोबाव एवबाय एवसोबाय ओमफ्राय जेब्लाना जि एवनाया जायो अब्ला मा खालामनांगौ जायो जोङो दैखौ दै होदो बेयाव जोङो बेदराव दै होबाय जों दै होनानै एसे बुरजा दै होबाय बिनि उनाव जोङो दैखौ गुदुं ग्लाब। ग्लाब गोदौ होदो आरोना गोदौ होनोनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ जोङो बे अन दिेखांनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो। बे गोदौ फु फुनायावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ हरनांगौ आरो ना जोङो मा होनो आगदाजों हरोबा आखि आगखिजों एरबाय थानांगोन नङाबा आगखिथिं हरोबा आलदाजों एरबाय थानांगोन फारसे। बियो बियो मानि थाखाय एरनांगोन होननानै बुङोब्ला जोङो माने बियो अन गुन्दैया जाहाथे माने होनानै खनसेनो होनानै। दिनो लाथााखाया एबा लाद्रा जाया ना लाद्रा जायोब माने बैयो मोजां मोना एबा जानोबो सुखुया आरो ना मोजां गोसारा बिनि थाखायनो जोङो एरै एरै होयै होयै लासै लासै होबाय थायो। थानांगोन आरोना बिनि उनाव जोङो होखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ जेब्ला जों होखांजोब्बाय अब्ला जों दसे सम मोजां गोबाव। गोदौ होबाय माने बेयावबो एरबाय थानांगोन आरो ना नङाबा गोदौनानै खामो बेबो अनला ओंख्रिया बेनि थाखायनो जों एर सुस्राय थानांगौ बेनाव जोङो नांगौ रोखोमनि बे खारै खारैखौबो जों होथारनांगौ खारै होआबा जोंनि बर'नि ओंख्रियानो जाया होननानै बुंनांगोन जेरै जों मा होनो नारजि ओंख्रि जायाबाबो जों खारै नांगोन आरो बै मा होनो मोनसे ओ मा होनो सबाइ सबाइ ओंख्रियावबो जोङो खारै नांगोन आरोोना बेनि थाखायनो जोङो खारैखौ नांथारो गोदोनियाथ' आरो मिथिखागोन गोदोनि समाव जों थाव जाया होननानै मिथिखायोमोन जोङो। खारैखौनो सेरनानै जायोमोन होननानै जों बांसिनखौनो मोन्थिनो मोनो गोदोनि सुबुंफोरखौ आरोना। बेनि थाखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो खारैखौ होनोसै आरोना जेरै जोङो। बांद्राय होबाबो जाजाया खिन्थु आपडेट होनानै गोबाबा मोनजायो आरोना बेनि थाखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि होनानै जोङो फोमोननानै जोङो संख्रि बानलु मोजां रोखोमै होनानै जों साखिनानै खांनो हायोना जेरै जोङो दैलां बोथोराव जाबा जोंहा दङ जेरै जोङो ओ मा होनो गंगार दुन्दियाफोर होनांगोन गंगार दुन्दियाफोर होबा मोजां गोथाव मोदोम आरोना आरो मि जं बोथोराव जायोबथ' जोंहा दुन्दियानो थाखाबाय जोंनि मा होनो जों सामफ्रामबो जाग्रा एबा बयनिफ्रायबो मा होनो बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा माबा मा होनो। मैगं होननानै बुंनांगौबा बे दुन्दियाखौनो होननांगोन आरो ना माने जेरावबो होफाजोबनो हायो जोङो। दुन्दियाखौ गासिबावनो ओ बिदिनो गोबाङानो दंबावो जेरै जोंहा सबायजों दङ सबाय दङ सबाय साम' दङ नाफाम। ओंखामफोरखौबो जोङो जानो हायो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेफोखौ माने गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आर ना आबै आबौमोनना बेनि थाखाय जोङो मा खालामनो हाया बेखौ बावनानै थां बावगारनो हाया एबा बावनो हाया। गुबै बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ जानायाव जोंनि थाखाय मोजां आरो जालांनांगौ आरो ना मोनसे मोनसे हारिखौ सिनायथि होयोबा जोङो ओंख्रि खिजों ओंख्रि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनायजोंनो जोङो मोनसे हारिमुनि सि सिनायथि होनो हायो आरो ना नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथाङाबो जेनेबा माखासे मानि सोमोन्दै मोनसे नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन ना?
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जे जोंनि गेजेराव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो। बे नंगौ जोंहा अनला ओंख्रिया ओ जोंनि बर'फोरनि माखासे नागाथाव जायो मा मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ओ ओंख्रि आरो दा बेनि अनायैबो जोंहा गोबां माखासे खारैजों संनाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि दङ। जायखौ जोंनि सरकारा जोंनो मा होदों जि आइ टेक होखादों जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन। ओ जोंनि बेनि मोनसेयानो जाहैबाय जेन'बा बै ओंख्रिया जोंनिल' बिदि आरोना दा नारजि ओंख्रिखौ मारै सङो होमब्ला जोङो सिगाङावनो नारजिखौ मारै बानायो होमबा ओ जोङो नार्जि बानायनो थाखाय जोंनो फाथो फाथो बिलाइ नांगौ दा फाथो बिलाइखौ जोङो लानानै बेखौ सान्दुङाव फोराननानै जोङो मा खालामो आरामनो जोङो बेखौ बस्थायाव सोनानै दोनो आरो दा बिदिनो जों दोननायनि उनाव मा खालामो ओम जोङो नार्जिखौ जोङो फा जोङ गिबियाव मा खालामनांगौ मोनसे थौ बा मोनसे माबायाव ओ बरथनाव जोङो दैयाव दसे सम सोमनानै दोननांगौ सोमनानै दोननानै बिदिनो ओ दसे सम सोमनानै दोननानै एसे गुरै जायोब्ला जोङो बे बिलाइफोरनि बेनि गेजेरावथ जोंहा मोनसे रोदा बायदि थायोना बेखौ जोङो बोखानानै गारग्रोनांगौ आरो जा हायो जों एसे गारग्रोना लाखानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ संनायाव बोखायालासिनो सङोबा जोंहा जानायाव एसे उसुबिदा फैयो बा जोंहा सानायाव बारा गेब्लेनो नागिरो आरो दा बिदिनो जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो बेखौ ओ दोआवनो बा थौआवनो जोङो खारै एसे संख्रि एसे होनानै जोङो रुनांसिगौ आरो दा रुनानै उम जेब्ला बे बेयाव रुनानै जेनेबा रुयो अब्ला जों बेखौ सानांसिगौ जोंहा मोनसे साग्रा दंखायो बर'फोरनि गेजेराव जायखौ जोङो सागन होननानै बुङो दा सागना मोनसे ओरैबायदि जों बेखौ औवाजों बानायो ओ गिबियाव जोङो बेखौ मा खालामनांगौ ओ सान औवाखौ दाननानै जोङो बेनि गेजेराव माबा सोयो आरो गनसि बायदि सोयो बेजों सायो दा बेनि उनाव जेब्ला माबाया रुइगोन बियो ओ रुइ साग्लिनानै गेब्लेेजोबगोन जोङो बेखौ दोन्थ'र दसे बिनि उनाव जों मा खालामनो जोंहा जोंथ' नार्जिखौ बर'फोरा अमा नङाबा जाखाया मानो होनना बुङोब्ला ओ अमाया जोंनि मोनसे जोबोद नागारहै जामुं आरो अमा खौ जोङो नारजिजों संनायाव जोङो बांसिनै अमा मेजेम बेखौ बाहायो अमा मेजेमजों जोङो बेखौ सङो आरो अमा मेजेमजों संनानै मा जेब्ला जोङो अमाखौ एवगोन पियास संख्रि बानलु थाव होनानै जों जेब्ला ओ बेखौ एवगोन अमाखौ एवगोन दा अमाखौ अमाया जेब्लासिम मोजाङै फ्राम फ्राम गेब्लेेजोबा बा जोङो बेदर जानो बा मोदोम मा मोदोमफ्रा इसे जारेद जारेद जालाया अब्लासिम जोङो होवबाय थानांगौ आरो दा बिदिनो थाव संख्रि बानलु हालदै मोजां मिलायहोनो एवनानै उनाव मा खालामो बेवहाय जोङो बै जोङो साना लानाय नारजिखौ जोङो लखबनांसिगौ जों जेरै दालिफोरखौ सम बारहोयो रुनानै बेबायदिनो जोङो बेवहाय जोङो बेदराव लुस होनांगौ आरो दा बेदरावस होनाय उनाव ज जोङो बेवहाय खारै एसे होदेरबावदो संख्रिफोरखौ मोजाङै होदो आरो दा बिदिनो गोदौहोदो गोदौनानै नोंथाङा नोंनि न'खराव बेसेबां सुबुं दङ होनबा नोंथाङा ओंख्रिखौ बेसेबां बिबांनि लाखिगोन बेजों समान जख दै होनानै ओ जोङो गोदौ होबाय थादो गोदौहोनानै जोङो दसे समनि उनाव बेखौ साखिदो आरो साखिनानै जोंहा जेब्ला
औ
जोंना खारैफोर नाङाखैबा संख्रिफोर नाङाखैबा नोंथाङा एसे होदेरनो हाबाय आरो दा बिदिनो जोङो बेखौ जानो हायो बिदि संनानै दा जोंहा बे नारज ओंख्रिजों जोंनि बर'फोरा्रा ओरैबायदि मोनसे सोमोन्दो दं जों जेब्ला गामियाव सासे सुबुं थैयोब्ला बा गामिनि उम सासे सुबुङा गोमायोब्ला जोंथ' मिथिखागौ जेन'बा जों गोथैखौ गोथै बारियाव फबहैयो बा सावहैयो दा बेयाव जोङो सावखांनानै फबखां खांनायनि उनाव मा खालामो जोङो दैसायाव दुगैबोयो दैसायाव दुगैनानै जोङो मा खालामो ओ जोंहा बिदिनो दै सान्थिफोर सारनानै ओ नारजि अरग्रब अरगारबोयो आरो बा नारजिखौ जोङो अरज्रिनानै गारबोयो बेनि मा फोथायनाय दङ जों नारजि अरगारोबालायनो जों जोंहा बै थैनायजों आरो जोंजों बा जोंनि गामिजों बा नोंजों आंजों जोंहा सोमोन्दो गैला बिदि बेखौ बुजियो आरो।
दा
बेनि असिलायैनो मा खालामबावो ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेब्लाहाय ओ आलासि दुमसि आलासि जानो फैयो बा जोंहा बाय बाहागिफ्रा आलासि नानै फैयोब्ला ओ जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोआ मानो होन्नानै बुङोब्ला जों दासो होनलांखादों जे ओ जोंना नारजिखौ जोङो गोथै गारनायाव सोमोन्दो सिफायनोसो जोङो बाहायो दा बेबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रि सं संनानै जालायोबालाय मा जानो सानो जोंनि बर'फोरा मा सानो जेन'बा ओ जोंना सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन बा नोंजों आंजों जोंनि सोमोन्दोआ मोजां जानाय नङा बा जोंहा नोंथांजों जोंनि बाय बाहागिनि ओ सोमोन्दोआ गोबाव जोरनाय नङा फोरखौ साननानै जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो आलासि दुमसि सफैब्ला जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोना आरो दा बेयो मोनसे जोबोद गोथौ फोथायनाय ओ जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो आजै-आजौनिफ्रायनो लानानै जोङो दासिमहालागै नुबोगासिनो आरो बेखौ जोंनि इयुन जोलैयाबो ओ समजों गोरोबफानानै सोलिदोंबाबो बेफोर बायदि माखासे दोरोङारि नेमान्थिखौ जों दासिमबो गाराखै आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बे इयुनाव जों जेब्लासिम बर' सुबुङा थागोन अब्लासिम जोङो बेखौ फोथायलांबाय थागोन आरो बेफोर बायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो दोरोङारि महरै जालांबाय थागोन होननानै आङो ओ आसा खालामबाय आरो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। दा नोंथांनो आं नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिबाय नोंथां
औ आं मोनथिबाय ओ बुजिनो हाबाय आरो नोंथां। औ औ नोंथां नोंथाङाबो मोजाङै फोरमायना होलांबाय जेनेबा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिया मा मा बे बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अब्ला ओ उननि समाव लोगो मोनगोन ना नोंथां औ दोन्थ'नोसै दे नोंथां।
जागोन दे।